खोनादोंना आह नोंथांनियाव ओ
नोंथांनाव सोंथि सोंनो सानदों नोंथाङा फोरमायनो हागोनना औ दे बुं दे हेलौ औ नोंथां जोंथ' मिथिगौ सोलोंथाइनि बागै जोबोद सोलोंथाइया जोंनि सुबुंनि जोबोद गोनां औ गोनां औ
नोंथां औ औ बे सोलोंथाइनि बागै आं नोंथांनियाव सोंथि सोंनो सानदों जे
जों सोलोंथाइखौ बबे गिबि गिबि माबेनिफ्राय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जोङो सोलों थायो होननानै बुङोब्ला जोङो अबसे जोङो सोलोंथाइखौ न'निफ्रायबो जोङो मोननो हायो सेथि खेब जोंनि जोंनि आइ आफा औ गिबि गिबि जोंनि आइ आफानिफ्राय जोङो मोननो हायो। हायो जों बिथांमोननि फ्राय जोङो सोलोंनो मोनो नाथाय बिनिख्रुइबो बांसिनै जोंनि खाथि खाला जोंनि बर' समाजनि खाथि खालायाव थानाय फरायसा
औ औ औ औ औ
जोंनि गामिफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बे ओ स्कुल बा फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव गेजेरजों गोबां सोलोंथाइखो सोलोंनो हायो
औ औ औ
फरायसालियाव जोङो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव जोङो सोलोंनो मोनो। जेब्ला स्कुलाव जोङो थांजेनो जेब्ला स्कुलाव थांजेनो अब्ला बेयाव जोङो माखौ सोलोंनाय जायो क ख ग
क ख ओं औ नंगौ
ओ इंराजिनि होयोब्ला ए बि सि डि बेफोरखौ सोलोंनाय जायो। आरो औ औ बिगियान होनना बुङो ने मेथामेटिक्सखौ? औ मेथामेटिक्सखौ मा बुङो? औ दा वान टु थ्रि। वान टु थ्रि बेफोरखौ सोलोंनाय जायो नङा? गुबुन गुबुन बेबिदिनो आरो बेफोरखौ रोंगोन जेब्ला फरायसालियाव थांगोन नङासै? फरायसालियाव थाङोखायसो फोरखौ रोङो। दा थिग बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरा मोजांहौ बेस्ट फरायसालियाव गावनि फरायसुला फरायसुलिखौ मोजाङै फोरोंलाङो। जिउआव औ औ जिउआव गावनि राहा लामाखौ ओ सायख'नो थाखाय नङासै। नोंथाङा दा बे ओ नोंथाङा दा फे फराय सालिनि सोमोन्दैनो माबाफोर बुंबावगोन नामा माबाफोर बुंनो दङ नामा?
औ फो ओ दा आंथ' बिनि सोलोंथाइनिनो बागै नोंथांनिाव एसे आरो मा सोंबावनो नागिरदोंमोन मानो औ नों ओ जों
औ दे बुं दे ओ जों दे बुंनो हागोन दे सों दे ओं दे? ओ मा बुंनो नागिरदोंमोन ओ सोलोंथाइया मानो गोनांथि औ औ सोलोंथाइ माने ओ जों सोलोंथाइनिफ्राय ओ मा मा आरजिनो हायो औ आरो औ बेखौ सोलोंथाइया गाज्रि थायोना आरो मोजां गुन जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ अबस्से गाज्रिनि सोमोन्दैथ' बुंनाय जानाय नंला नाथाय जोंनो जोंनि जिबनाव थांना थानायाव साफ्रोमनोबो लागै बे सोलोंथाइया गोनांथि बेखौ बय बो मिथिगौ नङासै सोलोंथाय सोलोंथाय थायोब्लासो जोङो जोंनि जिबनाव जोङो जौगालांनो हागोन। जोङो रोंग्रा जागोन। जोङो रोङालासिनो थानाय नङा नङासे? जोङो जोङोजि जेब्ला बाहेराव थांगोन जोङो सोलों थाय नांगोन जों बहाबा गोजानाव थाङोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन मानोना जोङो फरायसालियाव थाङोब्लासो जोङो रावफोरखौ सोलोंनो हायो बा जोंनि जिबनाव थांना थानाय समाव जोंनो माबाफोर मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ बिजनेस फालांगिफोर मावनोब्लाबो जोंनो नांगोन साकरि मावनोब्लाबो जोंनो फरायसा फराय फरायनो नांगोन फरायनो नांगोन स्कुलाव थांनो नांगोन। बा गुबुन गुबुन जोंनि न'खरफोरखौ सालायलांनायाव बे सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि। आरो बे बे साकरि बा माबा मोनसे मावनो थाखायल' जोङो सोलोंथाइ लायो बे नङा। नाथाय जों जेन जों जेन रोङि जानानै थाया जों जेन जाम्बा जानानै थाया नङासै जों जेन मिथियो आरो बिबायदिनो बाहेराव थांनोब्लाथ' जोङो सोलोंथाइखौ नांथारखागौ। आरो जों सोलोंथाइखौ लाया ब्लाथ' माबायदिहै जोङो गुबुनजों जोङो माबायदिहै सावरायज्लायनो माबायदि दिहै मिथिहोनो नङासै गुबुननो दा बिनिखायनो सोलों थाया जोबोर गोनांथि जोंनि न'खरखो नायनायाव बियो हेफाजाब खालामो जोंनि समाज बर' समाजाव गोरोबनानै थानायाव जोंनो जोबोर गोनांथि सोलोंथाइया दा नोंथाङा बे सोलोंथाइनि सोमोन्दैनो बुंनो हाबाव गोन माबाफोर औ हागोन नों
जुदि नोंथाङा सोङो
ओ दा नोंथाङालाय औ दा नोंथाङा बे सोलोंथाइनि सोमोन्दैनो मा सान्दों जोंनि बे बर' समाजाव माबायदियै बे सोलोंथाइखौ लानानै जौगालांदों नोंथाङा मा सानदों बेनि सोमोन्दै? जों जोंनि ओ जोंनि बर' समाजाव उम उम जों फ गोदो गोदाय जोंनि बर बर' हारियाव मारै सोलोंथाइ गैयामोन औ औ ओ दिनैनि दिनाव माबायदि जाखो ओम हिनजावसा
आब्लाथाय बिसोरखौ
बिसोरखौ न'नि खामानियावनो दोन दोनोमोन न'नि खामानिनिफ्रायनो ओंखारनो होआमोन आरो सोलोंथाययाव थांनो होआमोन बिदिथ' गोबां खोनादों नोंसाबो मिथिगौ जानांगौ दा बांसिन हौवासाफोरखौ बांसिन
सोलोंथाइ
सोलोंथाइ लानो हानाय दा दोनै माबायदि बिदि नंला दि माबायदि दाना सरखाराबो खाबु होबाय आरो स्कुलारशिप बायदिसिना होग्रा जाबाय दानिया हिनजावसा गथ'फोरखौसो बांसिन आरो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय बांसिन खाबु होयो जौगाथों होननानै मोजांनि खोथा हेलौ दे औ औ
बिदिनो जोंनि बर' समाजाव बांसिनानो
बांसिनानो दा ओ गोदोर गोदोर साख्रि मोननाय सोलोंथाइ लानानै खोनादों गोबां जौगानाय जाबाय आरो जोंनि बर' हारियावबो दा
फावसायना दोङो होनबाबो
जागोन मोजां जादों नोंथां दा बे दा बे सोलोंथाइनि बेनो सोमोन्दै जों जेब्ला फरायसालियाव थांनो नङासै जोङो जेब्ला फरायसालियाव थाङो बेयाव आं दहैबो बुंदोंमोन जोङो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव जोङो सोलोंनो हायो होननानै। बुंदोंमोन दा जेब्ला फरायसालियाव थाङो जोङो जोङो गुबुन -गुबुन हादरफोरनिबो सोमोन्दै जोङो सोलोंनो हायो नङा नंगौ गुबुन गुबुन मुंदांखा जायफोर जारिमिन जोङो मुंदां खा जायफोरा मोजां मोजां खामानिफोरखौ मावनानै गारलांबाय जोङो बिथांमोननि सोमोन्दै दैबो जोङो फरायसाल फरायसालियाव थाङोब्ला जोङो सोलोंनो हायो नङासो- बिबायदिनाय बिनि बेनि थाखायनो जोंनो थाखाय बे फरायसालियाव थांनाया जोबोद गोनांथि आरो हांबाय थादों गोबां औ औ खोनादों जोंनि बर' समाज गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर दङ। जायफोरा बे फरायसालिफोराव थांनानै जौगाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। गोबां गेदेर गेदेद गेदेद गोलाव सुबुंफोर अंखारदों नङा
औ
एकमाथ्र बेफ फरायसालियाव फरायनायनि गेजेरजों गियानखौ लानायनि गेजेरजों नङासै दा औ औ दा नोंथाङा बे फरायसालिनिनो सोमोन्दै बा सोलोंथाइनिनो सोमोन्दै नोंथाङा मा मा सानदों जेनेब्ला दिनै मा सानदों बियो दिनै जोंनि समाजाव बर' समाजाव बेयो थारैनो बियो सहाय खालामदों नङासै। नोंथाङा मा सहाय खालामदों? नोंथाङा मा सान्दों? माबाफोर ससेहै माबाफोर बुंनो सानदो नामा?
ओ जोंनि समाजावथ' दा ओ गोदोर गोदोर ओ जेरै दा ओ कलेज ओ बांसिनावनो जोंनि बर'नि ओ माबाफोरा मा बुङो बेखौ? ओ
बर'नि औ औ औ औ औ औ मोजां जादों नङासै औ
गोदोर गोदोरा लासै जोंनि ओ बर' हारिनि माबाया
औ औ औ जौगालांबाय थादों नङासै उम।
बेफोर बायसानो आरो
जालांबाय थागोन। औ औ जालांबाय थागोन बिदिनो ओ दा बिनिखायनो जोंनो लागै साफ्रोमनोबो लागै बे सोलोंथाइखौ मोननाया जोबोद मोजां नङासै।
नंगौ नंगौ।
लागै बे फरायसालिफोरा मोजाङैनो होबाय थादों। आरो होलांबाय थागोन। माथ्र बेल'सो मोनसे जायगा बेल'सो मोनसे ओ प्लेटफर्म जि जायगायाव मोजां मो जां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो औ। जाय गेदेेर गोलौ फोरोंगिरिफोर नङासै। बिथांमोननिफ्राय जोङो गियानखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जोङो बे फरायसालियाव थांनो नांगौ गियानखौ लानो नांगौ‌। जिउआव गोजौ देरलांनो आरो थारैनो देरदों नङासै बे फरायसालियाव थांनानै औ औ दा दा जोबोद मोजांनि खोथा जोंनि जोंनि समाजफोरा जौगालांदों। गासै बिथिङाव नङासै बे माबाखौ लानानै। उम। सोलोंथाइखौ लानानै अब्ला जोङो बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बिसिबाव दोनथ'नोसै नामासाय? दोनथ'नोस नोंथांजों रायलायनानै मोजां फरायसालिनि सोलोंथाइनि बागै गोबां मिथिनो मोनबाय
बेनिखायनो बे सिनियावनो दोनथ'निसै गोजोनथों नोंथां
आब